हेल' नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
औव नोंथांङा ओरैनो दंङ नामा दा?
औव दंङ ओरैयनो
औ औ आंङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहाना जाहैबाय आंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन?
औव सावरायजागोन दे।
औव बे आयदायानो जाहैबाय आबाद मावनाय आरोना। माने जोंनि आसामावहाय थानाय आबाद मावनाय बिदिब्ला सावरायनोसैय
औव
जों मोनथिखायो नंङा होमबा आसामावहाय आबाद मावनानै जाग्रा मानसि आसामनि ल'थ' नंङा जोंनि भारतनि स्निजि जौखोन्दोनिबो बांसिन सुबुंङानो आबाद मावनानैय जिउ खुंङो होननानै जोंङो फरायनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
औव नंगौव।
बेबायदिनो आसामनिबो स्निजि जौखोन्दो सुबुंङानो आबाद मावनानै जायो आरो नोंगौ गुबुन गुबुन राहायै मानसिया थांनानै थायोब्लाबो नाथाय आबादनि सायावनो बांसिन सोनारनानै जोंङो आसामावहाय नुनो मोनो दा आबाद होनना बुंङोब्ला आसामावहाय जोंङो जुनियै नायनो थांङोब्ला माइनि आबाद बेखौनो बांसिन गायनायखौ' जों नुखायो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौव।
मानोना आसामनि जे मिथिंगायारि आबहावा बिनि थासारिया ओरैबायदि ओनसोलाव दंङ जेराव माने जोंङो गोबां दै बिबां मोननो हायो माने माइ आबाद गायनो थाखाय गोबां बिबांनि दै नांगौ नालाय दा बिनि थाखायनो नांगौ। खिनि दैखौ जोंङो आसाम रायजोआव मोननो हायो आरो बेनि थाखायनो जोंनि आसामनि गासै आबादारिफ्रा फ्राय माइखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होनबा नोंथां। आरोबाव बेबायदिनो जोंङो मोनसे आबाद मावनायखौ नुबावो बे जाहैबाय साहानि आबाद मावनाय मानि आसाम रायजोआव साहानि थाखायथ' मुंदांखा नोंथांङाबो मिथिखागौ जिहेथु आसामा मोनसे मिथिंगायारि ओरैबायदि थासारियाव दं जायनि जाहै माने साहा आबादनिया आबादाबो आसामाव मोजां रोखोमै जायो आरो बेखौ गोदो ब्रिटिसफोरा जेब्ला फैदोंमोन बे समावनो मावजेननानै गालांदोंमोन बेनिफ्रायनो दासिमबो जोंनि आसामनि मानसिफ्रा बे साहा आबादखौ नागारनो हायाखै आरो नंङा होमबा नोंथां। जायनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनो हायो ओ आसाम हादरा आरो। आरोबाव बेबायदियैनो आसामाव साहा आबाद माइ आबाद बेल'थ' गाया नोंथांङाबो मोनथिखागौ जानांगौ। मानोना गोबां रोखोमनि आबादफोर जोंनि आसाम हादाबसानि हायाव जायो। गमामायै बुंनो थांङोब्ला नैबे फाथो आबाद नंङा होमबा नोंथां फाथो आबादाबो जोंनि बे आसामाव जानाय मोनसे मोजां आबाद जायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोंङो ओ जोंङो ओरैनो आसाम होनोब्ला बर' हारि मोनसे ट्राइबेल हारि नालाय बिसोरो मा बे फाथो आबादखौ मावोब्ला ओरैबायदि खालामो जे फाथो आबादखौ मावसे मावनानै बेनिफ्राय मोननाय जि बिलाइ बेखौ जोंङो नारजि हिसाबै ओंख्रि जाबाय नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
आरोबाव बिनिफ्राय मोननाय जे फिफांनि फाथसिना होनो जों जायखौ सेरखोना होनना बुङो बे फिफांखौहाय दैयाव सोमनानै फोराननानै ओ दैयाव सोमनानै बिदिनो थुनानैहाय फोरानफिननानै जोंङो फारथिसिनाखौथ' मोननो हायो जाहैबाय। आरोबाव मोनसेया जोङो बेनिफ्राय दुरुंबो मोननो हाबाय आरो ओमफ्राय बे दुरुं मोननायनि ओमफ्राय जोङो बेखौ फाननो हाबाय दुरुंखौबो आरोबाव बेनि फिफांखौबो फाननो हाबाय आरो। मानि फाथो आबाद मावोब्ला मुलाम्फायानो मुलाम्फा आरो गासैबो बिथिङावनो। जोङो बिनि बिलाइखौ मोनजाबाय फि बिफांखौबो बाहायनो हाबाय आरो बिनि बिगुरखौबो जोङो फाननानै रां आरजिनो हा दा बेबायदिनो आबादारिफोरा बेफाथो आबादखौ मावनानै गोबां रां आरजिनायजों लोगोसे गावनि जिउ खुंनायनि माखासे मा गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ बायनानै लानो हायो आरो नङा होमबा बे फाथो आबाद मावनानै औ। बेनि अनगायैबो गोबां दंबावो जों आबाद मावनाय दा बुंनो थाङोब्ला आङो बर'फोरनि माखासे आ आबाद मावनायनि सायावहाय सावरायनो लुगैबाय आरो नोंथां जेरै ओ बर'फ्राथ' जोंना आसामनि हादरनि गेजेराव थानाय मोनसे देरसिन ट्राइबेला हारि। आरो बिसोरो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनानै गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आरो दासिमबो जायो दा बेफोरनि मादाव बेवहाय बर'फ्रा मावनाय माखासे गोजां बोथोरनि आबाद आरो गोलोम बोथोरनि आबाद जोङो मोननै बाहागो राननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
मानो होनना बुङोब्ला जों बोथोर नायै बोथोर आबादखौ गुबुन गुबुन मावनानै जानो रोंगौ नालाय। जेरै नैबे गोजां बोथोरनि आबाद होनाय हिसाबै जोङो बुंनो थाङो। बेसर आबाद। बेबायदिनो आरोबाव गोबां मोननाय जेरै ओ मथरफोर। आरो आलुफोर फान्थावफोर। आरोबाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आरो जेरै लाफा लाइ आरो मुला गाजर बेफोरखौ जोङो गोजां बो थोराव मावनानै ओ गावनो न'आव गावनो गायनानै जायो नङा होमबा नों थां अर्गनिक हिसाबै उम। गोदोनि दिनावहाय नायोब्ला मा बर'फ्रा बैफोर मैगंखौ बांसिन गावनि न'आव जानो थाखायल' एसे एनै हा थानाय न'नि जे बारि बे बारियाव गायना लायमोन नङा होनबा नोंथां नाथाय दानि जुगाव थ' जों बिदि नुला ओ जोङो जासे जानानै एसे आग्लाय होनानै बेखौ हाथायाव फानहैनोबो एसे बिबांखौ बारायबाय आरो गायनायनि बिबांखौ। जाहाथे जों बेखौ गावबो मोनजायो आरो जा आग्लायो बेखौ खाथियाव थानाय बाजार बा हा हाथायफोराव लांनानै जोङो फानहैनानै बिनिफ्राय रां आरजिनो हायो आरो दा बेबायदियैनो ओ बर'फोराबो आबादखौ मावबोदों आरो दैज्लांनायावथ' जों नायब्ला नुखायो गोबां रोखोमनि आबाद ओ जिहेतु माइयानो जोंना गुबैथार जाहैबाय माइ आबाद गायनाया आरोबाव बिनिफ्राय दैज्लांआव जों नैबे थाइबें जोगोनार बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं बे बिन्दि बानलु बेफोरनि आबाद मावनानै गोबां फसलफोर मोनो नङा होमबा नोंथां आरो बे दैज्लांनि फसला बा दैज्लांनि मैगंफोरा बांसिनानो जोङो ओ गावजानो थाखायल' गाया आरो बेखौ जोङो मुलाम्फायारि बा फालांगियारि नोजोरखौ नायनानै गोबां बिबांनि अनजिमायाव ओ दिहुननाय जायो जाहाथे बेखौ फाननानै जोङो रांखान्थिबो आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां? औ दा आङो आबादनि सायाव फंनैसो बुंनायखौ ओ माने बुंबाय दा नोंथांनिफ्रायबो आङो माखासे मोनथिनो लुबैयो आरो। जे नोंसिनि ओनसोलाव आबादखौ माबोरै मावो आरो मा मा आबादखौ बोथोरारि हिसाबै मावो आरो जायो आरो आरो फालांगिनि बिथिङै मा मा आबादफोरखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ नों थाङा बुंनाय बादिनो बिदि एखे रोखोमैनो जोंनि जाबो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो बिदिनो एखे रोखोमैनो आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो बोथो बोथोर लायै बोथोर जोङो गुबुन - गुबुन रोखोमनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो जोङो गाहायै बे दैज्लां बोथोरावहाय माइनि आबादखौनो जोङो न'खर नख नखर गासैबो ओ बोसोरसेनि बे जानो थाखाय जोङो मावनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो ओ खायफाया गोबां हा थानाय फोरा बेखौ फालांगियारि खालामनो थाखायबो ओ गोबां बिबांनि माइ आबाद मावनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो खायफा न'खराहाय एसेल' बिबांनि हा थानायफोराहाय गाव न'आव जानो थाखायल' ओ बिदि माइनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो जोंहा ओ आबाद मावनायाव बे ओ दैज्लां बोथोरावहाय बे माइनि आबादखौल' मावनाय जाया बिदिनो गोबां ओ मैगं थाइगंफोरनिबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। ओ बेफोर मैगं थाइगं फोरा जेरै ओ सबायबिमा ओ भिन्दि ओ मैथा जोगोनार खुमब्रा ओ बायदिफोर आरो बेफोरखौबो जोङो ओ बैफोर मैगंफोरखौबो खायफा खायफा न'खरा ओ बिदि फालांगियारि खालामनो थाखायबो गोबां बिबांनि ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बिबांनि गायनानै बेफोरखौ हाथाय बाजारफोराव फानहैनानै ओ गावनि न'खराव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ एबा गावनि नांगौ मुवाफोरखौ ओ बायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदि ओ जोङो आबादफोरखौहाय मोजाङै आ जुदि गोबां बिबांनि जोङो मावनानै लायोब्ला जोंहा बे आबादफोरावबो गोबां ओ मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोङो ओ न'खर न'खर बिदि जानो थाखायल'बो जोङो खायफा नखर खौहाय इसे इसेल' जोङो गायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बे माइ आबाद मावनायावहाय जोंहा ओ बर'फोराहाय बायदि रोखो बायदि नेमखान्थिबो दङ नङा होमबा नोंथां? माइ आबाद मावनायावहाय ओ बि ओ जेब्ला जोङो ओ माइ गायजेनो बे समावहाय जोंहा ओ माइ गसा लानाय ओ फोरबो जोङो खुंनाय ओ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जेब्ला जोंहा माइ गायनाय जोबथि सान बै जोबथि सान खालि जोङो हाल जांख्रा आरो बिदि बाख्रि गायसननाय बायदिफोरबो खुंनानैहाय जोङो माइ गाय नायनायनि माइ आबाद मावनायनि ओ माइ - माइ आबाद मावनायखौहाय जोङो फोजोबनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो ओ जोंनि बर'फोरनाव बिदि ओ न'खर न'खर कर' न'खर न' खाथि खाथिनि सुबुंफोरजोंहाय जोंनि आइजोफोरा ज' लोगो नांनो नांनानैहाय बे हाल जांख्रा फोरबो खुंनाय सानखालिहाय जयै सावरि बादालि जालाय लायनायज खौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो आबाद मावनायहाय आबाद लानानै आबाद जोंङो ओ रंजा खुसियै जोङो बायदि सावरि बादालि जालाय लायनानैबो जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ बेनि ओ अनगायै जोङो बे मेसें बोथोर बायदिफोराव आबाद मावनाय जेरै ओ सबाय सिबिं ओ बेसर बायदिफोराव बे बेफोर आबादफोरखौ मावनानैबो जोङो गोबां ओ रां खामायनायखौ नुनो मोनो। ओ जेरै जोङो बेसरखौ फैयोब्ला जोङो जोंहा गिबियावनो बे बेसरनि आबादखौ मावनायाव जोंहा ओ गोबां रांनि गोनांथिबो जायो रां जोङो गारग्रोनो हानांगौ बेनि उनावसो जोङो बेनि मुलाम्फाखौ मोनो बिदिनो जोङो गिबियावनो जोंहा बे बेसरनि आबादखौ मावनो थाखायब्ला जोंनो ओ हानि गोनांथि जागोन बे हाखौ ओ खायफा न'खराहाय गाव गावनि निजाहा गैयाब्लाबो ओ गुबुननि जोङो आदि लाना लाथ'नानै बिदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो खायफा न'फोरखौहाय आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ जोङो बे बेसरखौ फोनो थाखाय जोङो बेगर नांगोन बेखौ बेगर बायनायावबो जोंहा ओ फैसा नांगौ जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ एवग्रोनो नांगोन बे एवनायावबो ओ ट्रेक्टर बायदिफोरजों आथिखालाव जोङो एवनायखौ नुयो नालाय ओ बेयावबो जोंहा गोबां ओ फैसानि गोनांथि जाग्रोयो ओमफाय बिदि आरो हासार बायदिफोर होनानै फोनाय आरो फुनाय समावबो जोंहा हाजिराफोर होनानै फैयोब्ला जोङो फैसानि गोनांथि जायो नाथाय बेखौ माव फांनायनि उनाव जेब्ला बियो फिथाइ थाना थायोब्ला जोङो बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। जेरै जों बे बेसरनिफ्राय ओ थाव ओंखारो नङा होमबा नोंथां जानाय थाव ओंखारो बे जानाय थावखौ मोननायनि उनाव जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो मानो होनोब्ला आथिखालावथ' जोंहा बे जानाय थावनि बेसेना जोबोर गोबां जाबाय
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ बिदिनो जोङो बे ओ थावनिफ्राय जोङो बेफोरखौ फालांगियारि खालामनानैबो आरो जोंहा न'आव ओ जानो थाखायबो जोङो बेसेन होलायनाङा लासे बे न'नि ओ गायनानै लानाय बे बेसरनिफ्राय ओंखारनायनि थावखौनो जोङो न'आवबो जानो हायो आरो बेखौ फालांगायारि खालामनानैबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो। ओ बिदिनो जोङो ओ सिबिं ओ सबाय बायदिफोरावबो बिदि एखे रोखोमैनो बिदि ओ खायफा खायफा आबादखौ मावनाय जायो सबाइ, सिबिं बे गोरान आबाद। बे खौहाय जोङो बिदि एखे रोखोमैनो जोङो मावलांनायखौ नुनो मोनो आ रो ओ सिबिंफोरखौ जोङो ओ गाहायै बिदिनो ओ मागोनि समावहाय जोङो फिथा जानो थाखाय बे आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो।
औ।
ओ बेनि अनगायैबो आरो ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाया समा एसे गोलावानो जाबाय। ओ औ जोंनि राय औ जोंनि रायज्लायनायखौहाय बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै, गोजोन्थों। औ।